औ नोंथां खोनादोंना औ औ औ। नोंथाङाथ' दासान्दि फ्रि दङ'। औ औ औ बिदिब्ला जोङो ओ आयदा फारसेयाव गयखानसै नङा।
औ औ औ।
ओ जोङो दिनै ओ सोलोंथाय सोलोंथाय फारसे जोङो आवगायनोसै। सोलोंथायनि सोमोन्दै जों दिनै ओ सावरायनो सानदों दा नोंथाङा एसे ओ ओ जेतु जोंनि सोलोंथायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनोहागोन नामा नों?
औ हागोन हागोन।
औ औ औ।
जों सुबुं माहारिनो माने सोलोंथायनि जोबोद दरखार सोलों थाय नङाबा जों माने जेरावबो माने जोङो आगान सुरनो हायै जायो। गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो माने सोलोंथायखौ इसिबां इदि सानामोन इसिबां माने गथ'फोरखौ बिदिबो फोरोङामोन माने बांसिनानो खामानियावथ' गोदोनि मानसि बांसिन खामानि दामानियावसो गोरों। खिन्थु लेखा फरायाव एथ'बां गोरों नङा बायदिसिना एप्लिकेसन फरायनो रोङा एप्सफोर बायदिसिना मबायल एप्लिकेसन बायदिसिना फोरबो माने मबायल बायदिसिना बिदिनो टेक्न'लजि दुनियानि माने गियानफोरा गैया माने आरो दानि दानि मुगायाव माने बांसिनानो माने टेक्न'लजि बायदिसिना गियान फोरा दङ' बांसिन दङ' आरो दा-दानि जुगाव माने एसे इडुकेसननि बिराद गोनांथि जायो बेनि थाखायनो माने दानि जुगाव एसे फरायनाया जोबोद गोनां मानोना जोङो फरायालासिनो थायोबा जोङो माने जेरावबो जोंङ आगान सुरनो हाया हमना ला जोङो मोनसे माबा मोनसे अफिसफ्रावनो थांबाय जोङो बेयाव माबा मोनसे डकुमेन्टसफोरनि बाथ्रा अफिसार फोर बुङोबा जोंओ जेबोखौनो बुजिनाय नङा आरो जोङ जेबो हमदांनो हानाय नङा। बेनि थाखाय जों माने इडुकेसनखौ बेफोरो अफिस कासफोरनि जेबो खोथायानो फैया माने गोदोहाय बेफोरनि बागै बारा एसेबां अफिसनि बायदि खामानिफ्रानो बारा जाया होननानै जोंनियाव दानि जुगाव माने बांसिनानो माने अनलाइन अनलाइन माने। सेस खामानियानो माने अनलाइनजों जाजोबनाय बिदिनो बिनि थाखायनो माने एसे रोंथारनांगौ जायो। जोङो जोङो माने मेक्स-मेक्सिमाम जों ग्रेजुवेटखौ जाथारनांगौ ग्रेजुवेटसिम जाबा जोङो माने साननाय हनायफ्रा बांसिन जाबोयो एसे गियानफ्राबो आखल आखु साननाय हनाय गासि सिबो माने एसे साफा जाबोयो जोङो माने इदिनो क्लास नाइन टेनसिम ज' ज' जों फरायना दोनोबा जोंनि गियाना माने एसे खम जायो माने जोंना बुजिस'नो हानाय गियानफ्रा एसे खम जायो बिदिनो सोरजोंबाफोर बिदिनो बुजिनायफ्रा खम जानानै बिदिनो नांलाय खमलायफोर जानो हागौना बुजिनाया खम जबाय नालाय एसे बिदिनो सोरखौबाफोर बुजायनो हानाय गोहोआ खम जायो। बिदिनो नों गथ' गथायफोरखौबो नोङो फोरोंनो हाया जायो। बिदिनो गथ' गथफोरखौ नोङो नोंनिफ्राय देरसिन जुदि जालांहैयोबा जेनेबा गावथ' जेनेबा नाइन टेनसिम फरायबाय बिदि बिदि फिसालाफ्रा फिसाजोफ्रा जुदि टेन पास जानानै माबा मोनसे से ओ ड्रेदाव जुदि खामानि मावहैनो जेनेबा जबफोर नागिरनो थाखाय माबा मोनसे फरायनांगौ जायोबा बेफोरनि बागै जेबो मिथिया जायो। बिनि थाखायनो माने एसे दानि जुगाव माने एसे सोलोंथाइया बांसिन गोनांथार आरो जोङो माने जोङो अनेक अनेक बिबानफ्राव माने जोंनि गथ' गथायाइफोरखौ माने उन उन जोलैनि जोंनि सुबुं माबाफोरखौ फेमिलिखौ जोङो माने बिदिनो लेखा गोरों खालामबा जोंनि थाखाय फेमिलिया स्ट्रं जायो। जोंनि फेमिलिया स्ट्रं जाबा जोंनि इयुन जोलैफ्राबो माने बांसिनानो गियान गियानि गुनि जागोन रावबो जेबो खैफोदाव गोलैनाय नङा बिदिनो ओ सुबुं माहारिया माने बिदिनो जि गोरोंफोरखौ नुबाथाय गावसोर सोलोंगोन सोलोंनानै माने बयबो माने बि लेखा फरायलासिनो दोननाय नङा बांसिनानो जोंनियाव जोंनियाव गोदोहाय माने लेखा फराफोरखौ इसेबां गोसो होआमोन जोंनि आबै आबौमोना बांसिनानो माने लोंनाय जानाय बिदिनो जुवाफ्राव जुवा खेला बायदिसिना गोसो होयोमोन दानिया माने सिनो बेफोराव गोसो होला दानिया एसे फरायनाय लिरनाय जाबाय बांसिनानो मबाइल रोंजोबो आरो मबेल म मबाइेलनि जुग जाबाय दानि जुगा बिनि थाखायनो माने बांसिन सुबुंफ्रा दानिया एसे गोरों जाजोब्बाय आरो नोंथां आरो आरो मोनसे बुङोब्ला माने जोंनिया फंसे सोरबाफोर बिदि खोथाफोर बुङो ङोबा जोङो माने बिनि बागै उल्थाबो बुंफुंफिननो हानाय माने गियानफोर फैबाय जोंनियाव बांसिनानो माने दानि जुगाव जाम्बा रावबो गैला आरो गोदोनि आबै आबौ मोना बांसिनानो माने थैलांजोबबाय नालाय एसे माने गोदोनि जुगा से माबा मा होनो साबसिनाव फैबाय आरो गोदोनिफ्राय एसेबाबो साफासिन जाबोबाय बेनिखायनो जोंनि बे बर' हारिखौनो बुंनोसां बर' हारियाबो जबां बिराद गा-गाहायाव दंमोन दायो लासै लासै एसे एसे बोसोरनां खाल नां बिदिनो लासै लासै जौगानो हमबाय आरो नोंथां दा नोंथाङा बेफोरनि बा गै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां बे इडुकेसननि सोलोंथाइनि बागै
औ औ सोलोंथायाइ होमबाथ' जोङो मिथिखायो जे जोंहा सोलोंथाइ होना बुङोब्ला नोंथाङा दानि मोजाङैनो फोरमायलागारलांखाबाय। सोलोंथाइफोरनि सोमोन्दै जेर नोंथाङा जोबोद गुवारैनो फोरमायलांबाय सोलोंथाइ होनना बुंङोबा जों मिथिखायो जिहेथु जोंहा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा जोङो मोननै जोो मोननो हायो मोननै रोखोमनि जों मोननो हायो मोनसे ज जादों फरमेल इुकेसन मोनसे बेखौ मागोन इनफरमेलबो बुंजागोन जेनेबा जोङो सरासनस्रा सोलोंथाइ होननानै बुंजागोन जेराव जोङो फरमेल इडुकेसन होननाुङोब जोङो फरमेल मोननि गेजेरजों ज बिजाब फरायनो थांगोन बा मोन ज सोलोंथाइखौ लानो थांगोन अब्ला जोंहा बेयो मोनसे समाव जोबहैयो आरोोना बे जोंनि सोलोंथाइया जेराव जोङो बेफोर सोलोंथाइखौ लानानै जोङो दिनै बायदिसिना जों हमनानै ला जों दिनै मेट्रिक पास बा बायदिसिना हाय सेकेण्डारि डिग्रि मास्टार्स बेफोरखौ जों लानानै जोङो फरमेल इडुकेसनखौ जों लानानै गोबां बिथिङाव जोङो साखर्र बाखरिफोराव जों ए खालामनो हायो दिनैनि समाव ओ मेक्सिमाम जोङो डिग्रिखौ फरायथारनांगौ नोंथाङा दह फोरमायलांखादों जेराव जोङो डिग्रि फरायनाय लोगो लोगोनो जों गासैबो जोंनि जा ओ सोलोंथाइ दिप्लमानि गोनांथि जायो बेवहाय जोंहा डिग्रि फरायोब्ला जों गाैबो जोङो माबाखौनो एप्लाइ खालामजोब हायो साख्रिफोरखौनो बायदिसिना जों ए पि एस सि, इउ पि एस सि बायदिसिना जायखि जाया जबफोरखौनो जों एस एस सि बा बायदिसिना जबफोराव जों एप्लाइ खालामनो हायो लोगोसे जोङो ओ बिदिनो जों सोलोंथाइ होनना बुङोबा जों बेराफारसेथिं नुनो मोनो जोङो बायदिसिना जोंनि जानाय लोंनाय थानाय उन्दुनाय बा बायदिसिना जोंहा खामानि दामानि मावनाय न लुनाय बेरा लुनाय बा औवा दाननाय बायदिसिना खामानिफोरखौ जों सोलोंना लायोब्ला बेखौ जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो जेराव जोङो बे सोलोंथाइआ जोंहा ओ जेब्ला जों जोनोम मोनो ओ जोनोम मोननायनिफ्राय थांना था सान्दै आरो थैजासिम जोङो ओ सोलोंथाइजोंनो जों आबुं जानाय थानो गोनां जायो जेराव जोङो जोंनि सोलोंथाइयानो जोब जोबनानै थाङा जों बायदिसिना खामानिफोरखौ जों सोलोंना लायोब्लानो बेनो सोलोंथाइ दा दिनै सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला दिनै फरेल इडुकेसन होनना बुङोब्ला जेराव जोंहा गोबां बिथिं बि जों दिनै दावगानो हादों गोदो - गोदायनि समाव जों सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जोङो फा सेवनानै थानो गोनां जादोंमोनानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनि सम जोंहाेबो लेखा बिलाइबो गैयामोन जेराव जोङो गोदो गोदोनि समाव जोङो थालिर बिलाइफोरावसो जोङो लिरनायखौ नुनो मोनोमोन नुनो मोनोमोन लोगोसेनो जोंहा फरायसालिनि जोबोद गोनांथिमोन दिनैनि समाव नथाय नाथाय जोंहा बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा गैलिया मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव जोंहा एल पि स्क स्कु हई स्कुल हाय सेकणडारि गोबां रोखोम जोंहा स्कुल गायसंनानै होबाय नाथाय ओ जाबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ आं सानदों मोनाखै होननानै आं सानदों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै फरायनानै इडुकेसननि खोथा बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां गुबुन ओनसोलफ्राव जाबायदि टाउन नोगोरफोराव जाबायदिओ मोजां लेभेलनि बा मोजां थाखोनि ओ इनस्तितिउसन गायसनबाय दो बा स्कुल गायसनदों फरायसालि गायसनदों इउनिभारसिटि गायसनदों जायनि गेजेरजों जोंनि बे गामि ओनसोलनि बे ओ गोग्लैनानै थानाय बा बे इस्क एसेबां गोजौ थाखोनिजों सोलोंथाइ मोननाय जाया बेनिखायनो जोङो जानो हागौ गुबुन ओ जो जौगा थाखोनि बा जोङो गुबुन गेदेर गेदेर इउनिभारसिटियानो जा बा स्कुलानो जा बेफोराव जोङो ओ मोजाङै बेवहाय जोङो गुबुन फरायसाफोरजों जोङो ओ मोगा- मोगि जानायाव एसे जोंहा प्रब्लेम जायो जेराव जोङो दिनैनि समाव नाथाय जोङो ओ जोंनि बर' ओनसोलनि स्कुलफोर एबा फरायसालिफोरा दिनै इसेबां जौगा थाखोनि नङाब्ला ज जोंनि दिनै जोंनि जा फरायसाफोर बिसोरो एसेब्लाबो जोङो जौगा थाखोनि फरायसाफोरजों जोङो दावगाफानो हानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बेनि गेजेराव दङ ओ बयनिइ ख्रुइबोट गेजेराव आङो ला लानानै फैगोन जों ससियेल मिडिया जेराव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खायसे बुजियि बा खायसे मिथियै जाय बाथ्राखौ मिथिफेरा बा जाय लकेसन बा जाय जायगानि मुंखौनो जों जो मिथिफेरा बेफोरखौ जों जुदि मबाइलफोराव जो जों सार्च खालामोब्ला अब्ला जोङो ओ गोरलैयैनो जों मोननो हायो। जेराव जोंनि जौगानायनि बिथिङाव जोंनि ओनसोलफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ। जेराव जोंहा जाबायदिहाय जोंङनो इनस्टिटिउसन गायसनांगौ जाबायदिहाय जोङो ओ ओ मोनथाय दङ राइटस दङ ।बेफोरखौ जों मोनाब्लाबो जों दिनै जों मबाइलफोरनि गेजेरजों दि मबाइ- मबाइलखौ जों माबायदि बाहायनांगौ सोलोंथाइ बेलायाव दिनै जोङो अनलाइननि क्लास लानो हायो ।जों मबाइलनि गेजेरजों जायफोरनि गेजेरजों जों दिनै गोबां बिथिङाव दिनै जोंनि ओ ओनसोलावबो दिनै ओ जौगानो हमदों बा जोंनि बर' ओनसोलफ्रावबो जेराव ओ जौगानायखौ जों नुनो मोनो ।बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बिथिंनि बर' मानसि दिनै गेदेर -गेदेर इउनिभारसिटियानो जा बा गेदेर जायखिजाया साख्रिनि बिथिङावनो जा बेफोरनि सोमोन्दै जों गोदो -गोदाय जेबो मिथिनो मोनामोन ।नाथाय दिनैनि समाव जिहेतु अनलाइननि जुग जिहेथु जोंहा दिनै ओ मबाइल फन ससियेल मिडिया बायदि इउजार बेफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायोब्ला जोङो दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो मोजाङैनो दावगासारनो हायो ।लोगोसेनो जोङो बेफोर बायदि जों सोलोंथाइखौ लालांबाय थानांगौ ।अब्लासो जोङो आरो लोगोसे मोनसे फंसे बाथ्राखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगौ ।सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाबोनोदि जोङो ओ जेब्लाबो जे नंगौ जोङो फैसा थाखा बा रां आरजिनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो ।नाथाय जोंनि न'खरनि खायसे सान्थि बा गोजोन थासारिनि खोथा फैयो माब्लाबा समाव जुदि गोजोन थासारि लाबोनोब्ला न'खराव जोङो सोलोंथाइ लायोब्लानो ओ बे माब्लाबाबो न'खराव गोजोन ओ संसार दानो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ जों जुदि न'खराव गोजोन संसार जानोब्ला जोङो गावजों -गाव गोरोब -गोरोबलायनानै थानो नांगोन सासेया सासेखौ बुजिलायनाय सासेया सासेखौ अनज्लायनानै सोलिनाय जों बेफोरखौ जों जोङो मोजाङै थानानै न'खराव ओ खामानिफोरखौ जोङो ओ ओ जोङो गेदेर जा उन्दै जा जोङो मावनानै जों गावनि गोसोआव गोजोननाय मोनोब्लानो जोङो ओ न'खराव जों गोजोन सान्थियै एबा खुसियै थानो हागोन ।आरो लोगोसेनो जों बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि सोमोन्दै गोबां मिथिबाय दिनैनि समाव सोलोंथाइ बिथिङा गोबां दावगाबाय दा जिहेथु जोङो नोंथांजों गोबां सावरायबाय जोंहा जिहेथु समबो गैलिया। ओ नोंथाङा रायज्लायनानै मोजां मोनबाय दा नोंथांखौ आं लोगो मोनगोन ना आसा
उम उम उम। जागोन दे नोंथां ओं दे दे दे।
दा